हेलौ
औ हेल'
खोनादोंना नोंथांआ।
औ खोनादों दे बुंलाय।
अ आङो नोंनाव माबा मोनसे कुइस माबा सोंनो नागिरदोंमोन आरो मा होनो लेबु आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन दे बुंलाय नोंथाङा मा-मा मिथिनो लुुगैदों?
ओ लेबुखौ आबाद मावनानै जों मा मा मोननो हायो लेबुजों?
लेबुजोंथ' जों आं मोननायखौ एसेबां मिथिया जों खाम फैसा खाम खामायनो हायो बेनो खेथि मावनानै बिदि
औ ओं ओ लेबु फिथाइनिफ्राय जों मा मा मोनो?
लेबु फिथाइनिफ्रायथ' जों जों खेथिसो मावो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जों मा मा? मोननायखौथ' आं मोनथिया जों जानायाव बांसिन बाहायो नालाय बेनि थाखायनो।
अ।
जों फानो फाननानै हरोबा औ।
औ आरो लेबु फिथाइखौ फाननानै बे ओ जेनेबा फन हिसाबै फाननो आरो बस्था हिसाबै फाननो बिदियाव माबादि इनकाम फैयो?
लेबु हिसाबखौथ' आव आावगोलाव जोङो खम गोबां मानसियानो खम आबाद मावोमोन नालाय बेनि थाखाय फन हिसाब फानोमोन दा बयबो गोबां आबाद मावनायनि थाखाय बिदि मावला माबाला फानला जेनेबा फन हिसाबै दा बस्था जों फाननाय जायो आरो
ओरैनो मा बोथोराव बांसिन फिथाइ थायो लेबुआ?
बोथोर होनोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोराव बांसिन फिथाइ थनाय जायो लेबु बिफांआ
ओ लेबुनिफ्राय होनाय ख होनायखौमाबोरै बानाय
लेबु बिफांनिफ्राय खलम होनानाय माने जोङो दा लेबु बिफांखौथ' दान गाव गाव गोरिनाव दों गोबोरखिजों हाजों लगायनानै बिफांबो सैख्लानानै बेखौ निसि बानायनानै जोङो माबानै आमथा आमथा बानायो जेनेबा बेखौ आरोना गोबोरखिजों हाजों लगायनानै बे गोबोरखि जाबा हा गरम जायो नालाय बे थाखाय जोङो ओमफ्राय बेखौ प्लास्टिकजों बा बस्थाजों खाथबनानै दोनोमोन आरो ओमफ्राय दानि दिनावथ' जेनबा मेडिसिन होनानै जोङो बेखौबो गोबोरखि बा हा आरो बे मेडिसिनखौ होनानै बेबायदिनो प्लास्टिक बा बस्थाफोरजों खाथेनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जों खलम सोमजियो खलम होनना बुङो आरो बेखौ जों दालायाव बानायनाय
औ ओमफ्राय बे खलमखौ दि माब्ला समाव दानो
जेब्ला बेक
औ बे खलमा जाहैबाय दाननायाथ' जेब्लासिहालागै बे खलम माबानिफ्राय रोदाया हरा मोजां सनाय जाया आरो अखां एकदरम बेरखां जायो थारमान ना ओफ्राय बे अखा मोनबाय थ दि मोन बेनिफ्राय बेखौ दानस'नानै जों गायहैनो दै
अ आरो बे खलम होनाय जे फुलिखौ बेसे बेसेनि राङाव बेसे बेसेै फाननाय जायो?
दाथ' जोङो जायगा लानानै जायगा जानो हागौ बेखौ जों फिक्स बुंनो हाया दा बेखौ नैजिबा बा थामजि बा थामजिबा बा बाजि ज जायगा लानानै जायगा फाननाय जायो बेखौ
अ आरो बे लेबु बिफांआव जे गुदियाव एम्फौ म्फौ जायो बे एम्फौखौ होबथानो थाखाय मा मा मुलि बाहायनाय जायो?
मुलि बुंबाथ' जोङो आंथ' मुलिफोरखौ बांद्राय मोनथियो मोनथिनाय एफा एनै जेनेबा बेखौ साफाथ' खालामबाय थानांगौ लेबुखौ नङाबा लेबुआव गोबां एम्फौ जायो जानाया मा होनो आं मोनथि आं होनायावथ' प्रफेक्स होनाय माबा माबा होनो बेखौ मेडिसिन होयो जों बेखौ जेनेबा औ बुंलाय खोनादों ना
आरो औ खोनादों
औ बुंलाय
नोंसिनि नोंसिनि नोंसिनि खाथियाव लेबुनि फेक्ट'रि ओ दंना गैया? लेबुनि जे जेनेबा लेबु लेबु बिदैखौ जे जोङो रस रस खालामो ना
औ औ जोंनिखैथ' बेबायदि गैया। लेबु फेक्ट'रि फ्रामा जोंनि जायगायाव एसिबां डेभेलपबो जायाखै नालाय बेनि थाखायनो आरो
अ
दा नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिखैलाय माबायदि बानायो जेनेबा नों मिनथियो नामा?
आंथ' इदि बारा मिथिया मा होनो ओ सोरबा सोर सोरबा गायो लेबुखौ आरो जोङो लेबुनिफ्राय जोङो ओ
औ
लेबु बिदैखौ जोङो गोलोम बोथोराव सेबनानै लोंनो हायो।
औ हायो।
औ आरो जोंनि जोंनि बे एरियायाव लेबु बानायग्रा मेसिन लेबुनि रस दिहुनग्रा मेसिन थायोबा जोंनि जायगाया डेभलप जागौमोन मानो होनोबा जोंनि जायगायाव अनेक ओ लेबु गायगा लेबु आबाद मावग्रा दङ' ना।
औ बे थ' नोंगौ
ओ आरो दाथ' दैज्लां बोथोराव लेबुनि दामा खमायो नङा होमबा।
औ
बे खमायनायाव जोङो ओरैनो सोरबा सोरबा खावगारनानै गारो लेबु फिफांनिफ्रायथ' लेबुखौथ' साफा खालामनायाव लेबु फिथाइखौ खानांगौ जायो ना। दाम दाम मोना होननानै ओरैनो खागारनानै गारनांगौ जायो।
औ बेथ' नंगौ।
जोंनो लेबुनि मोनसे मेचिन नांगौमोन आरो बे गैया जोंनि जायगायाव
बेखौ लाबोनो हायोबाथ' मोजां गोबां मानसिखौथ' नुयो सोरबा सोरबा फानहैनानै फाननो हायाबाथाय सोरबा बायदिया मानो होनबा खानायावनो गोबां खस्थ' जायो बा
औ
जोंहा बा फोसाबनाय बा माबायावनो बेफोरावनो जुदि नोङो नैजौ गाहामफोरावनो फानैनांगौ गोनां जायोब्ला थारमाने आबाद मावग्राफ्राबो बायो आरोना थारमाने बिनि थाखायनो सोरबा बायदियाथ' गारहै गारबोला बायोबो होननाय खोनालायो। बिनि थाखाय आरो मोनोबाथ' मोजां माबा मोनसे मावनो हायोब्ला
आरो सोरबा सोरबाया बांसिनानो बानाया आसारबो बानायो लेबुजों
औ
जोंनि जायगायावथ' आसारखौ बांसिनानो बाहाया बेलेग जायगायाव बाहायो
औ जों सोलोङाबो नालाय जों थारमाने जेखौ बुस थु मोनलाबायो बेखौ बांद्राय भेलु गैयै बायदि खालामनो थाखाय बेनि थाखायनो जों बांद्राय मोनथिया आरो ओरै नो मोनलाबायनायखायनो
उम
होनोबा नों नोंथांमोननिखि नोंस्रा जेबो मावनाय जायाखोमा आरोना लेबुनि खिथिफोर
अ ओंहो जोंहा लेबुनि खेथि मावाखै मावनाया।
अ
गुबुनफोरनिखौ नुयो।
औ खाथिफ्राव दं आरोना।
खानायावबो खस्थ' जायो होनना बुङो औ। सु हाबजायो होनना बुङो लेबु खानायाव
बिनि थाखाय गायनाय जाया आरोना।
औ आरो ओ दै लोमनाय जायगायाव लेबुआ जायानो
औ बि थ' नोंगौ जानाया जानाया जायो जेनेबा जोंथ' माव मावबाय आं मावनो मोनबाय एसे जेनेबा दै थाबाय थाग्रायावथ जाया आरो जानाया ओमफ्राय जेनेबा दिनै अखा हानानै बा गाबोन सप्तासे हानानै एसे से थानाया जेबो नङा नोंनाया अ जेब्ला थाबाय था थाथारबाय थानाय बेबायदि जायगायावल' जाया आरो जानाया जेरावबो जायो लेबु खेथियाथ' बा गोरानावबो जागोन
ओ नोंथाङा लेबु लेबुनि आबाद बानायदों होनदोंना सिगाङाव ओ बे सिगाङाव लेबुनि आबाद बाना नायाव माबायदि इनकाम मोनदोंमोन?
इनकामआ थ' बै समाव बोथोर लाना बोथोर दाथ' लेबुनि बेसेनानो बुहुद खम गोलोम बोथोराव दा मेसेंआवथ' जोंहा फिथाइआ बुहुद खम थायो नालाय बे समाव गोबां फैसा मोनो आरो सिगांथ' बहुत मानसियानो खम मावोमोन नालाय आबादखौ ओमफ्राय दा गोबां मानसियानो मावै मावै दा माने
बहुद माबा फैसै आरो फिथाइफ्रा ओंखारसै नालाय बाजार फ्राव बिनि थाखायनो बेसेन फोराबो खमायलांबाय बा सोरबा बायग्राफ्रा बो खमायलांबाय बिनि थाखायनो दा एसे खम नुसै आरो आं आमफ्राय मावनोबो बासै एसे
अ
होनब्ला दा नोंथाङा
औ
रायज्लायनायखौ दा बे खिनियावनो
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ